हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनादोंना नों
ओं खोनादों।
मा खामदों नों थांङा दायो?
अ आङो ओरैनो दं जिरायनानै बे जेबो खामानि मावाखै जेनबा ओरैनो फ्रियावनो दं आरो फ्रियैनो
अ ओमफ्राय नोंथांनि खबरालाय मादि?
आंनि खबरा दासान्दि मोजाङानो नोंथां नोंनालाय?
अ आंनाबो मोजाङैनो दङ दासान्दि।
अ ओं मोजाङानो जानांगो दे खबरा।
अब्ला जों दायो मानि सायावहाय सावरायबा साबसिन जागोन?
औ मा गाननाय नोंथां गाननाय जोमनायनि सायावनो एसे सावरायनिसै नामा? बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओं ओं जागोन दे नोंथाङा माबाफोर सोंनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै?
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे बर' सुबुंफोरा मा मा गस्ला बा ड्रेसफोरखौ गाननो मो जां मोनो
बर' आइजोआ?
औ बर' आइजोफोरा
अ होमबा-होमबा नोंथां आं बुंसै आरोना आं मिथिनायखौ। ओ जेनबा आं फारसेनिफाय गोदोनिफायनो जेनेबा बुंसै आरो जिखौ बोरै बानायोमोन जे नेबा ना इसे गोदोनिखोबो खिन्थालां सै आङो नोंथां ओ जोंहा थ' जेनेबा गोदोहाय दख'नाफोरखौ बायामोन आरो दे नोंथां। आरो जोंहा द ख'नानि दि खुन्दुं बेखौ जोंहा ओ इमदि-एम्फौ लानायनिफा बे एम्फौ फिथोबनि इण्डिया ओ एम्फौ फिथोबा नोंथां। ओमफाय बेखौनो जेनेबा रुनानै बे ओ फिथोबखौ रुनानै ओ बे खौहाय थावख्रियाव लुनानै ओमफफ्राय बेखौनो बेनो जेनेबा इन्दिखौनो खालामखाबाय आरो इन्दि खुन्दुं मोनगोन आरो बेखौ ओमफ्रायो जोंहा आरो गाब एसे गुबुन गुबुन खालामनो थाखाय साफातफोर बा दंफां बिलाइफोर बेफोरखौ रुनायाव होफानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय जोंहा जिखौ दा बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा साल गान्दैफोराव जिखौ दानाय जायो आरोना नोंथांआबोथ' एसे मिथिगौ खोमा ना?
औ मिन्थियो नोंथां।
ओं ओमफ्रायायो जेनेबा बांसिन गो गोदोनि आइजोफोरा दख'नाखौनो गानोमोन आरो ओ गावनिया आखाइजोंनो ओमफ्राय आरो बे दख'नायाव जोंहा आगरखौ मा मा होयो मिथि
ओ आंथ' बेखौ मोजांबो मिथि मिथिलाय लाङा नोंथांआनो मिथियोबा फोरमायना होदो
जेनेबा आं मिथिनाय खोन्थासिगोन आरो। बेफोरनि ओ आगरफोरा हाजो आगर दावराइ मोख्रेब बाथो बाथ' आगर ओमफ्रायो ओ सिखिरि आगर ओमफ्राय जेनेबा गोदोनि बर' आइजोफोरा दख'नाफोराव बा गुबुन जिब फास्राफोराव ओ बिफां ओ बे मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिबारफोरखौनो बानायनाय जा जायोमोन आरो ओमफ्राय जबा बिबारफोरखौबाबो जबा बिबारनि महरखौबो होयोमोन आरो।
औ।
अ ओमफ्राय आरो बाक्सु आगरबो दं आरो आग आगरनि नामा बर' आइजो। सोरनिया आरो गावसोरो जेनेबा ओ गोसो होनानै साननानै इसोरो आगर खौ गोदोनि दिनाव एरोमोन आरो बर' आइजोफोरा नोंथाङाबोथ' मिथिखो खोमाना अ ओं बेफोरखौनो जेनेबा गाबागाव दानानै गानोमोन आरो। ओमफ्राय फ्रायानो जेनेबा बर' आइजोफोरा दख'नाखौनो गानोमोन आरो बांसिनानो। ओ उन्दैनिफ्राय बुरैजासिम आरो
ओम
ओमफ्राय नों नोंथाङा नोंथाङाबो खोनथादो दे बर' जेनेबा बर' सेंग्राफोरा बा बर' बर' जोहोलावफोरा माखौ गाननानै मोजां मोजां मोनो
ओम ओरैनोथ' जेनेब्ला दाथ' दानि मुगायाथ' एसे एसे सोलायबोबाय नालाय ओ बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोराथ' एसे ओ मदार्न मडार्न ड्रेस फोरखौसो गानोसै
ओं
जेरै जेरै जिन्स लंपेन्ट ओमफ्राय टि सार्ट सार्ट बेफोरखौसो गानोसै नाथाय खायसे ओ खायसे सेंग्राफोरा गाम गामसा गानो ओमफ्राय गेन्जि गस्ला गस्ला गानो बिदिनो आरो ओमफ्राय थानसालिफोरावहाय थांबा बा बैसागु फोरावहाय ओ बिथांमोना गामसा गानो ओमफ्राय गस्ला गुफुर गानो। बेजों लोगोसे आर'नाइबो लायो। ओ। बायदि बायदि। गाबनि बिदिनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा ओ खोन्थानो हागोन नामा ओ दखनाया मा मा जातनि थायो?
अ ओ दखनायाथ' जोंहा अ आरो जेनेबा दानि मदार्न जुगावथ' जेनेबा मेचिनावनो बानायनाय ना खुन्दुंफोरखौ नोंथां। ओमफ्राय बेफोर दखनानि खुन्दुंफोराबो एसे गुबुन गुबुन आरो जेनेबा ओमफायो नोंथाङाथ' मिनथिनाय न ङा दख'नाबो गाननाय जाया नालाय आमफायो जेनेबा दख'नानि ओ खुन्दुं लानानै दख'नानि गाननो मोजां मोनैया जागोन आरो। अबावबा जेनेबा पलिस्टार ओमफ्रायो पलिस्टारफ्रा रेजें जायो आरो।
औ।
ओमफायो माथाफोरनिया माने गुरै आरो गोलोर गिलिर जायो आरो।
ओम।
आरो नोंथाङा मिथिगोन ना मिथियाथाय जेनेबा जोंहाथ' दा दख'ना होनोना दख'नायाव गानोब्ला मोन दख'ना जायो होनो आरो। बेखौनो जेनबा बुं थांबा आबै आबौमोनहा ओ सोदोबजों गोरोबफ्लेनाय गालांदों ओ बाथ्रा गालांदों होननानै बुङो आरो।
औ।
ओं माने जेतमायाव मोननैनो ओमफाय जानजियाव मोननैनो ओमफ्राय आथिङाव मोननै बेजों माने दख'ना आमफाय जेनेबा द खना नाम होदोंनो आरो।
औ।
जेनेबा बेखौ जोंनि आबै आबौमोनहा गोरों गोरोंफोरा बुंलांनाय बाथ्रा आरो इयो आरो नोंखागौबो जानो हानाय आरो। साननो थाङोबा नोंथां ओमफाय जोंहा ओं नोंथां ओमफाय जेनेबा दानि गोदान जुगाव नोंथाङाबोथ' मिथिखागोन ना? गोदान जुगाव जेनेबा बारा दख'ना गाननायखौ नुला नुनो मोनला आरो बर' आइजोफोरखौबो। ओ हाबा जानाय फोराल' बांसिन दख'ना गानो आरो। ओमफाय जेनेबा हाबा जायिआबो अ हाबा जानायबाबो सोरबा सोरबा खुरथि योग ओ टप गस्ला आमफाय स्पथिं लंपेन्थ आमफाय फ्लाज' इदिखौ गा गाननाय नुयो आरो नोंथां
औ
जेनेबा आरो जोंहाथ' दख'नानि दामफ्राबो दाना बारा जाबायना इनिखायनो ओमफाय आरो एसे बादबनाय मोनो आरो दानि सुबुंफोरा ओमफाय जेनेबा थेवबाबो जोंनि बर'फ्रा दख'ना गाननायफोरखौ गाराख खै आरो जेनबा जोंनि मोनसे फेस्टिभोल जेरैहाय बैसागु गु ओमफाय माबा मोनसे प्रग्रामफोरााव बर'नि हाबा हुखायाव ओमफाय जोंहा दख'नाखोनो गानथारो आरो
औ
माने जेनेबा ओमफाय नोंथांमोनहाबोथ' गानो जानांगौना बबेबा फेस्टिबोल फोराव गानथार ओ गावनि गोसो जानानैनो
माखौ दख'नाखौ ना? उम गामसाखौ अ औ गामसाखोलाय गानो बिदिनो। ओ बायदिसिना फेस्टिभेलफोरावहाय बा औ
औ ओं
ओमफ्राय ओ नोंथां। नोंङा बुंनो हागोन नामा? ओ दख'नाया मा मा गाब नि थायो
अ अ हायो नोंथां हायो। ओ दख'नायाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि गाब होनानै बानायनो हायो आरो जेनेबा। गाबा जायो बाय ओ एसे बुंनो होनसै आरो नोंथां बांद्रायखौ बुङाबाबो ओ गोजा गोजाब गुफुर ओ गोसोम, गलाब ओमफायो बेसर ओमफाय मै खालार बेनिफ्रायो‌ लायगां खालार ओ जेनेबा मिथिंगायाव ओ जेस बेसेबांखिनि गाब दङ' बेखौ होनो हायो आरो। ओमफ्राय आरो नोंथाङाथ' मिथिनाय नङा आंनो खिन्थानोसैना? ओ दख'नानि दामि खुनानो जाहैबाय इन्दिनि आरो।
औ ‌।
ओ इन्दि दख'नाया बिराद गोबां दाम आरो जोंहा।
औ।
बे ओ बे इन्दि खु खौबो जोंहा दानिया मेसिनावनो बानायखायो आरो गोदोथ' गावबागावनो न'फोराव दानानै गानोमोन दा ओमफाय खिन्थु मेसिनाव दायो आरो। ओमफाय जेनेबा ओ इनि आगरखो ओ आगरखौ समायनो थाखाय ओ दख'नाखौ आरो साबसिननि फाय साबसिन नुहोनो थाखाय जोंहा ओ एसे गुबुन गुबुन ओ फिथाइफोर बा मोनसे मा होनो इखौ ओ जोंख्लाब मा ख्लाब होनानै समायना रमायना महर खालामफिन खालामसिनो आरो दाना जाना जों फोरा आरो जेनेबा द ख'नाफोरखौ आरो ना।
औ।
ओमफ्राय जोंहा दख'नाफोराथ' दानिया गोबां दाम जाबाय आरो जेनेबा बुहुद माने इखौ दख'नाखौ दाम ओ खस्थ' खालामनाय जायो आरो मोनसे डिजाइन होनानै। बिदिखो जोङा पन ओ पन्सास साथि हाजार गाहामावनो फाननो हायो आरो दाना।
ओम।
इनिफ्राय ओ नोंथांमोननियावबोथ' गामसायाव दाना आर'नाइ होनाय नुनो मोनो ना नोंथां?
औ होयो।
ओं आर'नाइनि बर'नि आर'नाइखौ एरनाय नुबाय आरो दानिया। ओम बेनिफ्राय जोंहा ओ दख'नाफोरनि ब्रेन्डखौ खिन्थानोसै आरो दे आं नोंथांनो नोंथाङा गानाबाबो।
औ जागोन दे।
ओं सिखिरि ब्रेन ओ मनालिसा ओमफायो बारदै सिख्ला ओमफायो बिबार ब्रेन्ड ओमफाय बसुमतारी इनिफ्रायो इदिनो ओ एसे गुबुन गुबुन होननाय नुनो मोनबावो आरो जोंहा। नामफोरखौ ओमफाय जेनेबा ओं बे जोंहा द दखनानि आगरफोरा मिथिंगानि महरानो आरो बांसि दिनो जेरैहाय बिबार दङ बिबारनि महर ओमफाय दाउरायाइ ओमफायो मा होनो ओ बिदिनो आरोना गुबुन गुबुन जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय बिबार बिलाइफोरखौनो होनाय बायदि नुयो आरो जो बांसिनानो ज-जेरे हाय जबा बिबारनि महरफोर दं आरो दायो ओ ओ बिबार नि महरफोर दङ दखनायाव
औ ओ अ-अब्ला नोंथां जोंनि समाबोथ नै जाबाय
ओं जागोन दे नोंथां ओमबा
ब्ला ओ ओ जोंनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थनोसै नामा?
ओं जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां।